नोंथां खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां
औ अब्ला दायो औ नोंथां खोनादों
औ
दायो माने आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो नोंथांनाव ओ रायलायनो नागिरनाय माने
औ नोंथां रायलायनो हागोन दे
औ हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ अब्ला नोंथाङाथ' मिथिखागौ माने जोंनि गोदोनिफायनो बे ओ बैसागो फोरबोआ सोलिबोगासिनो दों नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ जा बे बैसागो फोरबोखौ जेरैबायदि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौमोना ओ गाजा गोमजायै फालिबोदों बा रंजाबोदों बेफोरखौ माने नों थां जों एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो जेनेबा नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथाङा मिथिनाय बादिब्ला माबादि खुङो एबा माबादि सोंनाया मोजां माबादि रंजायो बेफोरखौनो माने से सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां
औ ओ बे जोंनि दोरोङारि मोसानाय मोनसे बैसागो मोसानायावथ' जोंनि ओ बैसागो फोरबोआवनो मोसायो नङा होनबा
उम नोंगौ नोंथां
औ बे माने बैसागो फोरबोखौ जोङो ओ गोबां माने जोंनि जागायनाय बुङोब्लाथ' जोङो बैसागोखौ मोसौ बैसागोनिफ्राय जागायो नङा होनबा नोंथां
उम नोंगौ नोंथां
औ मोसौ बैसागोआव जोङो जेरैबायदि जोंनि अनसोलाव आङो नोंथांनो सिगांग्रो खोन्थानोसै
औ खोनथ फोरमायनो हागोन नोंथां
मोसौ बैसागो बुङोब्ला जोंनिथिं माने ओ बयबो फुङावनो सिखारनानै माने न'खरनि सोद्रोमाफोरा आरो ओ जाय जायनाव मोसौ दं ओ गोबां माने मोसौ गैयाब्लाबो माने बेफोरबायदिनो जा ओ बिबार ओ बैसागोनि बिबार मोनो खा थ्रि बिबार होनो नङा होमबा
खाथ्रि बिबार औ न
औ मोसौ गैयाफोरा माने बेफोरखौनो खाथ्रि बिबार आरो माखासे रायदों बिलाइ बा माखा जे जा नांगौ बेफोरखौनो माने न'आव एथेबना दोननायखौ नुयो आरो
नोंगौ नोंथां दरखंआवहाय एक्टेबनानै खानानै दोननायखौ
औ आरो जायहा मोसौ दं बीस बिथांमोनहाथ' माने ओ फुङावनो सिखारनानै गावसोर दुगैस्रां लोबस्रां माने मोसौफोरखौबो गलिनिफ्राय ओ थुखैयो दै ओ गोबाङा माने कलिनिफ्राय दिहुननानै थुखैहोयो नाथाय गोबाङा माने जुदि खाथियाव अनसोलनि खा थियाव जुदि दैमा बा दैख'र थायोब्ला बेफोराव लांनानै थुखैहैयो आरो आरो जुदि आङो जोंनि ओनसोलनिखौ बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि फ्रा माने गनिफ्राय मसौखौ दिहुननानै बेयाव ओ दै लोनानै होयो आरो बाल्थिंआव दै लानानै बेनि उनाव बिसोरनो ओ बै गोसोम फुथा होयो आरो बै औ हासुंजों औवानि
औ
बेनि उनाव बेखौ होनानै बे ओ जोङो जा बुथुमना दोननाय बेफोरो ओ फान्थाव बेबादिनो जा खाथ्रि बेदर बेबादिनो फास्ला बेदर बेफोरखौ माने गोबां नांगौ जानाय गुबुन गुबुन गोबां दङ नालाय बेफोरखौ हानानै लेरनानै फिसा फिसा हानानै बेफोरजों खबोैयो आरो मो-मोसौफोरखौ
औ नोंथां
औ बेनि उनाव बिसोरनो सोरबाया फुल माला गानहैयो आरो सोरबायाथ' गानहोआ बिदिनो बिसोरखौ माने न'निफ्राय लासै लासै ओ दिगिलि लाथि ना दिगल लाथि थि बुङो बेजों माने बुनानै हरो आरो आरो गोदोथ' माने ओ सुबुं मेथायाइ दङमोन आरो बै लाव जा फान थावजा बुंनाया औ थ रोजाब रोजाबनानै माने गोदो बेबादि बुनानै ओ न'निफ्राय ओ थिनहरोमोन आरो मोसौफोरखौ नाथायाथ' बेफोरबायदि मेथाइखौ खनानो बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो ओ बे बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागोखौ हरो आरो बै सानखालिनो माने मोनसिनि ओंख्रि बा मोनसेनि आ-आथिखालावथ' मोनसिनि जायो गोबाङा नाथाय गोदो माने फोथायनाय दं आरो सेजौ स्नि ना सेजौ ओ सेथा ओंख्रि जानांगौ होननानै
औ औ सेजौ सेथा जानांगौ होननायखौ आंबो खोनानो मोनदों नोंथां
औ माने गोखा गोखै जानांगौ होनो आरो ना
औ नंगौ
औ माने ओ बेखौ बारि बारिनिफ्राय बा जुदि बारियाव बांसिन ओंख्रि गैयाब्ला बाजार हाथाय बाजाराव थांनानै लायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
उ उ नंगौ
जोंनि ओनसोलावथ' बे मोनसेनि ओंख्रिखौनो ओ जायो आरो मिक्स खालामनानै जेरै आलु गोखा बा मैथा गो बेबायदिनो जा नोंथाङा खनसायनानै मोनो मैगं-थाइगं बेफोरखौनो बयखौबो मिक्स खालामनानै जायो आरो बै सानाव बेनि उनाव ओ बेबादिनो जोङो बे ओ फास्ट बा गिबि सान मोसौ बैसागु बेबादिनो जोङो दैथायहरो आरो एबा फालिनानै हरो आरो बेनि उनाव बेनि नैथि सानखालि मानसि बैसागो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ मानसि बैसागोखौ माने ओ गोबांनो बे सानखालि माने मोदायबावो आरो न'आव मोदाइखौ सिबियो बावो न'फोरखौ ओ सुस्रां लोबस्रां बेबादिनो बयबो ओ साफायै माने मोदै न'नि मोदैखौ बा जुदि गामि ओनसोलाव ओ मोदायफोर थायोब्ला बेफोरखौ बयबो ज' ज'यै बावो आरो। प्रसाद होयो बेबायदि बेफोरखौ होनानै ओ ओ बै मानसि बैसागोखौ ओ दैथायहरो आरो बेनिफ्राय माने गुबुन गुबुन ओनसोलाव बेबादिनो जायो आरो जे ओ बे मानसि बैसागोनि साननै बा सानसे बा सानथाम उनाव गामि गामि थांनानै ओंखारो आरो बयबो। रंजालायनो माने गाव गावनि जा गोदोथ' माने ट्रेडिसिनेल ओ ड्रेसखौ बा ओ बै गोमो दख'ना बा बेबायदि माने एखे एखे समान गाननायखौ नुगौमोन नाथाय आथिखालाव माने बयबो गावबा गाव जा गोथां गोमो गोजा बेबायदि गुबुन गुबुन गाबखौ गाननायखौ नुयो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो गामि गामि एबा गामियाव थांनानै न'खर न'खर थांनानै ओ बेबादि माइरं लायो बा फैसा लायो। बेबादिनो दा जौ लोंलायो बेदर जालायो। आरो ओ उन्दैफोरा गिदिरखौ खोलोमनानै मान होयो आरो। गिदिरफोराबो उन्दैफोरखौ अनो बेनि उनाव बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बोराय बुरैफोर सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो रंजायो आरो। बै सानखालि औ बै फोरबोआव आरो बे बैसागो फोरबोआव बेनि बेनि जोङो ओ बोराय बुरै आरो एबा एसे देरसिनफोरखौ जोङो जौ लोंनाय। बेफोर बेदर जानायखौ नुयो बेनि उनाव जोङो सेंग्रा सिख्ला बा गथ' गथाइफोरनो ओ बा आथिखालाव जोङो बे थान्दा दङ जुस बा बेफोरखौ होनायखौ नुयो आरो।
नंगौ नोंथां औ
जामुं मिथाय इफोरखौ होनायखौ नुयो।
नोंगौ नोंथां।
औ बेबादिनो ओ ओरैनोथ' जोङो बेबायदि मोसौ बैसागो मानसि बैसागो आरो आङो माने खोनानो मोनदोंमोन अमा बैसागो ओ दाउ बैसागो सैमा बैसागो होननाय
अ
नोंथाङा खोनादोंना बेफोर माने अमा बैसागो सैमा बैसागोफोरखौ
आंथ' बे सैमा बैसागुखौहायथ' आंथ' खोनानो मोनाखै नोंथां अमा बैसागु औ।
औ माने बिजाबफोराव नुनो मोनदोंमोन आरो नाथाय माबादि फालियो माबादि जायो बेफोरखौ नुनो मोनाखै आरो आंबो।
अ नोंथां आंबो बिनि बागैहाय मिन्थिफेराखै नोंथां।
औ। अब्लाथ' नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबादिनो फालियोना आं बुंनाय बादिनो
ओ नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो बैसागु फोरबोखौ बिदिनो फालियो नाथाय नोंथाङा जिहेथु बुंदों मोसौ बैसागु जिहेतु मोसौआ आथिखालाव जोंना बहुद खम जाजोब्बाय नङा होमबा न' न'।
नंगौ नोंथां
औ जायनि थाखाय जोङो बे मोसौ बैसागुखौहाय गो नुनो थांला आरो जोंनिथिं मोसौ मोसौ बैसागुखौ फालिनायानो जाला
नंगौ
औ आथिखालावहाय बोथोर सोलायनायजों लोगोसे मोसौ बैसागुखौ जों गोमाबायखौनो बुंनो हागोन गोन
नंगौ
मानो होनोबा बोथोर सोलायनायजों लोगोसे बयबो न' न' बैसागु माबा मोसौ फिसिनाय फोरानो खम जालांबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ जायनि जाहोनाव जों मोसौ बैसागुखौ गोमाबायखौनो बुंनो हागोन जोंनिथिं जाय नाथाय जिहुतु गोखा गोखै जानाय जिहुतु जोङो जोंनिथिङै बिदिखौ दासिमबो फालियो जितु एकस' एकथा ओ मैगंजोंहाय ओ जोङो अमा बेदरजोंहाय बा सोरबा अमा जायैआ दाउजों बिदिनो आरो मैगंफोरखौ खांनानैहाय जोङो जानायखौहाय जोङो नुनो मोनो जोंनि दिनैबो
नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय ओ गोखा गोखै जाखांनानै आरो बैस ओ बिनि अखानायै जोङो जिहेतु बैसाग दाननि एक थारिक बे दिनखालि जोङो ओ फुङावनो सिखारनानै दुगैसां दुगैस्रां लोबस्रां जोङो ओ न'आवहाय जिथु बाथौ जिहुतु जोङो न' न' बयनावबो थायो नङा होमबा जोंनि बर'फोरनियाव
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो बाथौखौहाय खुलुमनानै न'खरनि गेदेरफोरखौहाय सनमान लानानै बिमा बिफा बिदाफोरखौहाय बिबै बिब' बिफोरखौ सनमान लानानै जोङो ओ न' न' बिदिनो रंजानाय बिदिनो माबानायखौहाय मोसानायखौ जों नुनो मोनो जोंनिथिंबो बिदिनो फालियो औ बिनि उनाव ओ जों जों जोंथ' दा बुंनो हागोन जे बैसागुखौहाय उम गोदोनि समाव जेरै फालियोमोन बेबायदि गोबाव सम फालिनाय खौ नुनो मोनला आरो दानि समाव ओ जोंहा जितु समा आंखाल बयनिबो थाखाय नङा होमबा जायनि जाहोनाव जों बैसागु आगोल आगोलनि समनि बायदि जोङो गोबाव रंजानानै बाजानानै जोङो समखौ बारहोयोमोन बेबायदि बारहोला जोङो दा सानथाम सानब्रै बिदिखौल' फालिनायखौ नुनो मोनबाय
नंगौ
औ ओमफ्राय बैसागुआवहाय जोंना जेरै गोदोनि समावहाय खुगा मेथाइजोंहाय ओ सेंग्रा सिख्ला बा ओम ओ बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोर ज' ज' ओ दामग्रा देग्रा लानानै हारमुनियाम सि फुं जाबख्रिं बेफोरखौ लानानै खुगा मेथाइ जिहेथु खुगाजों रंजायोमोन मोसायोमोन गान खनै खनै बेफोरबायदिखौहाय दा नुनो थांला नोंथां। बेफोरो दा आथिखाल औ जोङो दा बेखौहाय औ रुमखौ ब्लुथुथजोंबा गान बे मबाइलजों दामनायजोंखौसो जों बांसिन नुनो मोनो दा।
औ अब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनबाय। अब्ला दोननोसै।
औ नोंथां औ समाबो जानानै फैबाय नोंथां।
औ नोंथां थारैनो। औ दे बिदिब्ला।
औ